खुलुमबाय नोंथां दे नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
अह आ नोंथाङा दा फ्रियावनो दंना
औ दङ नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांजों बे बर'नि ओ हाबा खुंनायनि बादैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा
औ नोंथां औ हागोन नोंथां बर'नि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंनि बेखौनो बुंनांगोन बर'फोरा गावनि धोरोम दङ राव दङ हारिमु दङ आरो मा गावा कालसार दं आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बर'फोराबो जुलि जानाय एबा हाबायाव बाहायनाय नेमखान्थि गोबां दङ आरो नोंथां बेनि गेजेरावनो आं नोंथाङा जेरै आंखौ बर'नि हाबानि सोमोन्दै फोरमायनो थिननो लेखा आं फोरमायनो सानबाय आरो नोंथां बर'नि हाबा होनना बुङोब्ला जोङो बर' ससेया गोदोनिफ्राय नेयासिनो दङ मा होनो गिबियावनो हाबा जानो थाखाय ओ हौवानि हौवा बैसो जानाय दोङोबा हिनजाव बैसो जानाय दंबा बेखौ जोंहा हाबा होनायनि थिरांथा लायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो गिबियावनो गोदो गोदोनिफ्रायनो हाबा होनो थाखाय जोङो सासे हिन जाव नांगौ जायो आरो सासे हौवा नांगौ जायो बे सासे हौवा आरो हिनजावनि गोनांथि जायोब्ला बे ओ खैना नायनो थांनांगोन आरो नोंथां बेखौ हाबा होनोबा जेरै जों हाबाखौ खैना खौ जों नायनो थांबाय नायनो थांबा जोंहा बेयाव गोबां नेमखान्थि दङ जेरै जोङो बर खौ जों लाना थांबाय बर गोनखौ लाना थांना जों खैनाखौ देखायहैयो आरो खैनाखौ देखायनो समाव जोंहा गोबां नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिखौ मानि मानिनानै खैनाखौ नायनो थांनाय जायो आरो नोंथां जेरै न'खरनि बिमा बिफा थांबाय सोरबा बिबथै बेनि न'खरनि जाथि खुरमा थारमाने नायैबाय आरो बेबायदि नायनो थांनानै जेब्ला ओ गोरोबलायबाय फसायलायबाय खैनाया अब्ला ओ मा होनो ओ बेखौ थि थि रादाय खायो आरो बेयावनो नोंथां बे हाबाखौ बोरै होनाय जागोन औ थां बेफोरबायदिनो रादाय खायोब्ला खाखांनायनि उनाव ओ मा होनो हाबानि थाखाय मा होनो ओ थि समखौ एबा सानखौ साख'नो लानाय जायो नोंथां बेसायख'ना लानानै ओ इनिफ्राय ओ मा होनो हाबाखौ बै सायख'नाय सम मथेनो होनाय जायो आरो नोंथां बे ओ मा होनो ओ जेब्ला जों हाबा होयो इयाव गोबां जोंहा नेम खान्थिफोर दङ जेरै नेम खान्थिफोरानो जाहैबाय खैना गोदाननो मा होनो ओ मा आसान आसान हैना होयो एबा नोङो बेखौ रादाय बावबाय आसाम थेबनाय बिदिनो गोबां दोङो बे आसान थे थेबनाया जाहैबाय नोंथां जेब्ला आसामखौ आसानखौ थेबो अब्ला मा बे खैनाखौ ओ मा होनो ओ रादायखौ जेब्लाबो सिफायनो हाला आरो माने हरथारनांगोन आर हिनजावखौ गोदानखौ माने ओ माने फिक्स जाबाय आरो ओमफ्राय हौ गोदान लाबो लांथारनांगोन बे आसान थेबोब्ला नोंथां औ बेबायदिनो दोङो थिग बेबायदिनो जेब्ला ओ मा होनो खालार आरो साना सफैब्ला जोंनि मा होनो धोरोम मोननै दोङो जोंनाव ओ बर'फोरा मोननै धोरोमजों हाबानि नेमखान्थिखौ फालिनाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जाबाय जोंनि बाथौआरि एबा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों मोनसे मोनसेया जाबाय ब्रह्म धोरोमारि बा ब्रह्म समाजनि गेजेरजों एबा धोरोमनि गेजेरजों फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला गिबियावनो मा होनो जोङो बाथौ आनान बोराय बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै होनाय जायो नोंथां जेरै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ जोङो आफा बोराइ बाथौ बाथौनि साखाथियावनो मोनसे मा होनो ओ मा होनो ओ पारमिन्ट नंहै एबा ओ मा होनो इखौ थाबाय था नाय नङै मोनसे ओ माहोनो ओ मन्दिर बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै थालिर बिफां फांब्रै गायनानै बेयाव दिरुं सोंनानै ओ बिदिनो जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा मा दोङो बियो बै हिनजावनि न'खराव बै हाबा दिनखालि बिबान लांनाय दों ना बिबान ओ जेरै बिबानाव लाङो नोंथां जोंनाव गाइखेर लाङो बिदिनो सिनि जानाय लोंनाय गाइखेर दाखा बिदिनो बिस्कुट मेथाइ बिदिनो लाङो आरो फिथा सौराइ बेखौ लाना थांनाय जायो मोननै बिबान दोङो आरो मोनसे जाबाय गुरखिया बिबान मोनसे जाबाय आं नामखौ बावजोबबाय नोंथां बिदिनो मोननै मोनथाम बावो ओ
ओ।
मोनथाम बिबान बारो आरो मोनसे जाबाय गुरखियानि मोननैखौ लानानै थाङो सिथ्लायाव लाना थाङो आरो मोनसे जाबाय सोमोन्दोनि खोमा नोंथां एबा सोमोन्दो खानायनि बिदिनो दङ आरो नोंथां बेबायदिनो ओ मा होनो गुरखिया बिबारनिखौ ओ जेब्ला न'खर न'खो खाथियाव थांनानै न'खरजों बा न'खरनियाव ओ जनानै बे बिबांखौ खाहैनाय जायो आरो नोंथां बेयावबो गोबां नेमखान्थि दोङो। थिंख्लि नांगौ आरो आइबा नांगौ। बेयावबो गोबां नेमखान्थि दोङो बे नेमखान्थि मानियाब्ला एबा नेमखान्थि बायदि जायाब्ला जोंहा फाइनबो होनो गोनां जायो आरो नोंथां फाइन माने बिनि ओ मा होनो ओ रोङैनि मोनसे माबा होनो गोनां जायो आर' ओ फाइन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जुरिमाना औ नोंथां बे बेबायदिनो जेब्ला बानना लाना थाङो अब्ला बेहाय मा होनो गुरखिया गथ'फोरनो बे गुरखिया बिबानखौ होलाङो ओ जानो इनिफ्राय मोननै मोननै खौ न'सिम बानना थांना सिथ्लानि साहा बै बानायनाय मा होनो पारमेन नङै एबा अरायथा नङै ओ मनदिर बाथौ बानायनाय एबा मनदाब बानायनाय बेनि साहाजों दोननाय जायो नोंथां बेखौ खुलिनो थाखाय न'खरनि बिमा बिफा एबा न'खरनि बिहाव ओ मा होनो ओ मा होनो न'खरनि सोमोन्दो थालायनाय आरो बिमा बिफाजों बे सानै सुबुंखौ बर'नि हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि गाहाय सोमोन्दो थालायनायखौ बिबान खानो होयो आरो जेरै जोङो खैना गोदाननि बिमा आरो बिफा आरो हौवा गोदान बिमा बिफाखौ जों इयाव ओ मोनसे ओ मा होनो ओ बेखौ माने न'खरारि रिस्टार होनना बुङो बेखौ खानाय जायो आरो नोंथां। बेखौ खानायाव दैबो लुनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर'नि हाबाया जायो आरो नोंथां आरो दंबावो गोबां नेमखान्थि बे सम खमनि गेजेरावनो बुंजुबनो हाला बेखायनो दा दा नोंथां खौबो एसे खम समनि गेजेरावनो जोंनि आं बुंनो थालांनाय एबा आं फोरमायनो थालांनाय आरो आं मोनथियै ओ नेमखान्थिनि सोमोन्दै नोंथांखौ आं फोरमायफिननो फिन खावलायफिनबाय।
जोंनाथ' हाबा होनोबा ओ बर'नि हाबा होनोबा बांसिन जोंहा बै माबा बैसाग दान ओमफ्राय मागो दान फागुन दान बेमार दानफोरावहाय बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंहा बे फुस दान आरो भाद्र दान बे मोननैयावहाय जोंहा हाबाखौ जोंनि बर'नि नियम मथे होनो मोनखाया आरो बाथौ धोरोमनि मथे ओमफ्रायो बे ओरैनो दस्रा समफोरावहाय जानो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जेत आसार बेफोरबायदियावहाय जा जाजायो ओमफ्राय बेै दानफोराव जानाय हाबाखौ माने ओ मा हाबा होननानै मानि एसे इमारजेन्सि बायदि लानाय जायो आरो बे हाबाया मानो होनबा बे बे समावहाय जोंहा मैगं थाइगंआ एसे आंखालसो जाहैयोना मैगं थाइगंनि एसे आंखाल जाहैयो बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा आङो हाथासुनि हाबानि बादै नोंथांनो फोरमायसै खम समनि गेजेरावनो। औ औ हाथासुनि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बै हाथा खुरनाय आरो अनला आमाव संनाय बे थाखायो ओ ओमफफ्राय बे हाथासुनि हाबाखौ ओ जोंहा ओ मोन दंफांनि हाथा नांथारगौ जायो आरो हाथ सुनि हाबायाव ओमफ्रायो जोंहा बे हाथासुनि हाबायावबो माखासे नेम खान्थिफोर दङ जेरै हिनजाव गोदान बरायनाय, अन देनाय आरो बायदि बायदि माखासे आं मोनथिजोबला फिसा फिसौ बिदिनो नियम निथि दं आरो नोंथां ओ जोंहा हिन्जाव गोदानखौ जेब्ला बरायनानै लाबो गोन होनबा बेखौहाय न'नि लांगोनायाव आथिं सुनाय मोनसे नेमखान्थि दङ जोंहा। आरो बे हिन्जाव गोदानखौहाय ओ मोनसे खाम फ्लायाव गाखो होनोनानै आथिंखौ सुनाय जायो ओमफ्राय औ नोंथां ओमफ्रायो बे हिन्जाव गोदान गाखोनाय खामफ्लाया गाम्बारि दंफांनि बानायनाय जाथारनांगौ आरो नोंथां आरो बे खामफ्लायावहाय गाजोल दोनाय थानाय थाया आरो नोंथां। नोंथां आरो
बिनि उन बे हिनजाव गोदानखौ जाय आथिं सुयो बियो हाथासुनि हाबायावहाय बिखुनजो नङाबा ओइ बिखुनजोनि बिजावजालिफोर बेफोरो सुनो हायो। बे हाथासुनि हाबायावहाय ओ फिसा फिसाय थैजानाय एबा रान्दि हिन्जावा हालथार हिनजाव गोदानखौहाय आथिं सुनो मोना आरो। आथिं सुखांनानै हिन्जाव गोदानखौ जोंहा ओ न'मा न'आव सोहैनाय जायो। ओ न'मा न'आवहाय जोंहा ओ माबानि हौवा गोदाननि होनाय दख'ना गानग्रा -जोमग्रा गहेना पाथि माखासे देलायहोग्राफोरखौ गान होनाय जायो। ओम। ओमफ्रायो बेनि उनावहाय जेब्ला हाबानि सम माबानि जेब्ला भगबाननि नाम लानानै हाबा जाथारनाय जायो अब्ला ओ हिनजाव गोदानखौ न'मा न'निफ्राय दिहुन बोफिनो दिहुनबोनानै दसे उनावबा सिगाङावबो जानो हागोन जोंहा अन देनांगौ जायो हिन्जाव गोदाना बे अनखौ हिन्जाव गोदाना दखनायाव जान्जि खानानै अनखौ मानानि जानजि खास'नानै दख'ना गाननानै अनखौ देनो मोना आरो ओ दौ खेराइायावहाय जेरैबायदि दख'ना गानो दख'नाखौ बियो बे रोखोम गाननानै हा अनलाखौ देनांगौ जायो। आरो बिनि ओ उनावहाय जोंहा अजा दं अजा बोराय दङ। बियो बिसोरखौ हाबानि नियम खान्थिफोरजोंहाय बिसोरखौ हाबा होयो आरो। हा -हाबा जोबखांनानै हाय जेब्ला माबा ओंखाम जानायनि सम जायो अब्ला हिन्जाव गोदाना बै हाथायावहाय दोननाय ओंखाम आरो ओंख्रिखौहाय हौवा गोदाननो खुरनानै होनांगौ आरो बे अनला ओंख्रि आरो ओंखामखौ अनलायाहाय बेवहाय खारदै होनो मोना। हाथासुनि हाबानिया ओ बेखौहाय सिगाङावनो जोंनि बाथौ बोरायनि सिगाङाव अजा बोराया बुंथिनानै माने एसे फुजा होग्रोनानै होखायो। बिनि उनावहाय अजा बोरायनि थिननाय बायदियै हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखामखौ खुरनानै होनांगौ आरो हौवा गोदाना ओंखाम जाबाय थानायावनो बै गामिनि सेंग्रा बा जायखिजाया गामिनि हौवा मानसिया हिनजाव हौवा गोदान ओंखाम जाबाय बेयावहाय दै सारनानै होनाय मोनसे नेमखान्थि दं आरो नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाना फैबाय दोनथ'सै नामा? उनाव फिन मोजाङै सावरायफिननोसै।
औ नोंथां, गोजोनथों।